खोनादों न'?
औ खोनागासिनो आङो नों
औ औ होमबा जोङो सेथियावनो बेलासिनि गोजोननाय लाहरनाय थाबाय आंनिफ्राय।
औ औ नोंथांनिसिमबो मोन गोजोन ओ बेलासे समनि बावहरनाय थाबाय।
सानदों नोंथांजों लोगोसे सोलोंथाइनि बागै
औ
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गिबियावनो आङो सेथियावनो आं बुंहरग्रोनो सानदों
औ
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों मिथिनो हायो दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइया जोंनि गोनांथार मोनसे बाहागो माने बेखौ जोङो ला होथारनांगौ होथारनांगौ बिदि जानानै फैबाय सोलोंथाइखौ।
औ नंगौ
थाइनि गेजेरजों दिनै जोंनि ओ जों नुनो मोनदों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो गासै ओ बेबायदि माबायाव हादोरफोरावबो बिदि जौगानाय ओ जौगानायखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना।
औ
लोंयानो गासैखौबो जौगाहोनो हायो।
औ
नंगौना?
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो।
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' दिनै जोंनि बे ओनसो गामियारि ओनसोलावबो सोलोंथाइखो दायो गोबां गोसो होनायखौ जों नुनो मोनबाय। नंगौना ओ गोदोनि गोदोनि दिनावब्ला सोलोंथाइखो माने जोंनि आबै आबौमोना आइ आफामोना सोलोंथाइखो बारा गोसो होनायखौ जों नुनो मोनामोन आरोोना गोदोनि दिनाव
औ
गोदोनि दिनाव जों नुनो मोनबोदों जों खोनाबोदों गोदोनि आइ आफामोना आबै आबौमोन गावनि गथ' गथायखौसो ओफ्राय फरायसालियाव हरा लाफानो स्कुलाव हरा लाफानो ओ बिदिनो एसे देरबाथाय बिदि बखालि रुवाथि बिदिनो दाहोनाफोर दोननायखो जोङो खोनायोमोन आरोना।
औ
गावनि गथ'फोरखो फरायसालिफ्राव हरामोन। मानो होनब्ला सोलोंथाइखो गोनां होननानै सानामोन आरो गोदोनि दिनाव।
औ
बिदिनो गावनि गथ'फोरखो दाहोना रुवाथि दोननानै बिनि बेथनफोरजोंनो गावनि न'खरखो ओ सालायोमोन आरोना।
औ
बिदिखो जोङो नुबोदों खोनाबोदों आरोना मिथिबोदों।
औ
नाथायब्ला दानि दानि बिमा फिफा गोदोनि बिमा बिफाफोरजों गोबां फारागखो जों नुनो मोनबाय आरो दायोब्ला।
औ
दानि मुगायावथ' बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखो बिदि फरायसालियाव रावबो हरालासिनो थायाना।
औ
सोलोंथाइ लानो थाखाय गियान सोलोंनो थाखाय गावनि गथ'फोरखो बेस जेसेबां हायो मोजांयै फरायसालिफ्राव मोजां स्कुलफ्राव हरनानै गावनि गथ'खो मोजां सोलोंथाइ लाहोनोसो बांसिन गोसो होग्रा जाबाय आरो दिनैनि बिमा बिफाफोरा।
औ
दिनैनि बिमा बिफाफोरखो जों बिदि नुनो मोनबाय आरो दायो।
औ
मानो होनोब्लाथ' सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' दानि मुगायाव सोलिनोनो हालाना।
औ नंगौ
नोङो साख्रि मावनो थाखायबो सोलोंथाइखौ लानांगोन बिजनेस मावनोब्लाबो बा फालांगियारि मावनोब्लाबो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' आबाद मावनोब्लाबो दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइखो नांगौ जानानै फैबाय आरो।
औ
दा सोलोंथाइखो नांगौखाय दिनै गोबां गोसो होबाय जोंनि गामियारि ओनसोलफ्रावबो। बिदिनो सोलोंथाइखो गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ, गोबां दायो बिदिनो सोलोंथाइनि मा दावहा जों दिनैनि बिमा बिफाफोरा दिनै मुगायाव बिमा बिफाया ओ बिदिनो गाव गावनि गथ'फोरखो मोजां सोलोंथाइ होनानै गोरों खालामनो थाखाय गोजौआव दिखांनो थाखाय सोरबाया इंलिस मिडियाम फरायसालियाव फरायहो दों आरो सोरबाया ओ बिदिनो ओ मा होनो बर' मिडियाम फरायसालिफ्राव फरायहोदों आरो जोंनि बर' ओ बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो जों बेखौ नुनो मोनबाय आरो दायोना।
औ
दा बिनि गेजेराव नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथाङाबो बुंनो हागोन।
औ बिदिब्ला आङो आंनि मोनदांथिजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै आङो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनो नोंथाङा सोलों औ नोंथाङा सोलोंथाइनि ओ बिसय माने ओ जे बाथ्राफोर खौ बुंलांबाय बेफोर गासैबो थारैनो नंगौ। दाना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनो सोलोंथाइनि जोङो गोनां जायो। आरो गोदोनि मुगाजों दानि मुगाजों जोङो गोरोबनो हाला ओ गोदोनि आबै आबौमोना जोंनि आयं मोना बिसोरो गोबाङानो लेखा फरायाव बेबायदि गोसो होआमोन आरो बेबायदिनो बिसोरो गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय गावनि फिसाफोरखौ दाहोना रुवाथि दोननानै आरो बिसोरनि बे थनफोरजों बिसोरखौ खु ओ बिसोरो गावसोरनि न'खौ सालायोमोन बे नंगौ थारैनो नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया दिनै जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जों लानो हायो ओ औ जेरै इन्जिनियार डक्टर नार्स बेबायदिनो बेफार फालांगिनि ओ बेबायदिनो कम्पिउटार बेफोरबायदि जोंहा गुबुन गुबुन आयदायाव गुबुन गुबुन बिथिंनि जोङो मा सोलोंथाइखौ जों लानो हानाय लानो हायो। दिनै औ सासे आबादारि जानोब्लाबो जोंहा सोलोंथाइनि गोनां मानो होनब्ला दानि मुगायाव गासैबो आबादावनो ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि मुलि रासायनारि हासारफोरखौ बिदिनो बाहायनो गोनां जायो बेफोरखौ बाहायनायाव ओ बेफोरनि आइडिया माने माबोरै बाहायो आरो बेफोरखौ माबायदिहै ओ लागायनाय जायो माबायदिहै होनांगौ बेफोरखौ ओ सोलोंनो थाखायबो जोंनो माने सोलोंथाइनि गोनां जायो। औ दिनै आरो बेफार फालांगि खालामनायावबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो मानो होनबा गोबां माने रां हिसाब खालामनाय बेबायदिनो मुवा बेसाद बायनायफोराव गोबां खस्थ' जायो जायफोरा लेखा रोङा बेबायदिनो बिनि खायनो सोलोंथाइखौ लानाया जोंनि थाखाय ओ मोजां होननानै आं सानो आरो औ दे दिनै सोलोंथाइ लानो थाखायनो गावनि ओ मा होनगोन इयुननि मोजांनि थाखाय जे खामानि मावनो माने थांना थानायाव सोलिनो थाखाय दिनै गोबां सुबुङानो सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय खौ जों नुनो मोन्दों जेरै लण्डन केरेला दिल्ली ओ बिदिनो हायद्राबाद ओ औ बे फन्डेस्वरि बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै गावनि न'खौ गारनानै ओ मोजां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय दिनै गोबां सुबुंफोरा गावनि जोनोम जायगाफोरखौ गारनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों
औ नंगौ नोंथां उम
औ दिनै गं से हादरखौ दैदेननो थाखायब्लाबो मोनसे सासे ओ हादरखौ दैदेननो थाखायब्लाबो सोलोंथाइनि गोनां मानो होनबा गोबां गियाननि गोनांथि जायो आरो जोङो सोलों थाय लानानैसो आरो बिदि फरायनानैसो जोङो मा ओ जोङो गोबां गियानफोरखौ जों आवग्रिनानै लानो हायो आरो
आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानबाय सावरायनो सानबाय ओ जोङो गोदोनि एसे सम सिगां जोङो मि खोनायोमोन मिथियोमोन बुङोमोन गोबां आइ आफाफ्रा दिनै फिसा हिनजावखो बांद्राय ओ बिब्दि बि फरायहोआलाबा गोरों सोलोंथाइ होआबाबो जायो मानो होनोब्ला फिसा हिनजावा गुबुन नख खरावसो बारलाङो दा बिनि थाखाय जोङो फिसा हिनजावनो माने इसेबां सोलोंथाइ होनो बेखौ गोबां बिमा बिफाफोरा खुगा खुगा सावरायनायखौ जों खोनायोमोन आरोना। नाथायब्ला हौ ओ फिसा हिनजाव बा फिसा हौवा बिनि गेजेराव दायो जेबो फाराग गैयै गैयिखो आं नुनो मोनदों आंनि बे मोनदांथि। मानो होनोब्ला ओ फिसा हिन्जाव फिसा हौवा बेयाव जेबो फाराग गैया। दिनैनि मुगायाव फिसा ओ हिनजावसा मानसियाबो गोरों जानानै सोलोंथाइ लानानै गोबां गोजौ थाखोआव सहैनो हाबाय।
आरो नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया
बेखायनो जोङो ओ जोंनि गेजेराव बे जेबो फाराग थानो थानो नांला आरो दायो जेबो फाराग गैया। बयबो गावनि फिसा हिनजावखौबाबो गोरों खालामनायखौ जों नुनो मोनदोंसै आरोना।
औ गंसे न'खरखौ सालायनो था औ गंसे न'खर खौ मोजांहै दैदेननो थाखायबो सोलोंथाइनो गोनां जायो सासे आइजोनोबो नांगौ जायो आरो सासे हौवानो हौवासानोबो नांगौ जायो मानो होनब्ला मोनफ्रोमबो बि थिङानो माने हौवासा हिन्जावसा बेबादि जेरावबो फाराग खौ लानो नाङा होननानै आं सानो आरो सोलोंथाइनि बेलायावबो। बिदिनो मोनफ्रोमबो बिसयआवनो
औ जोंनिथि दाथ' ओ गोबां हिनजावसा हिनजावसा मानसियाबो बिदि गोरों जानानै दिनै बेबायदि अखाफोराव थांनाय बा बिदिनो एर'प्लेन बिरग्रा ओ माबा बेबायदि माबाफ्राव औ। बेफोराव जोङो बिदि खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो दिनैनि मुगायाव। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जेबो फाराग थानो नाङा।
औ।
जों जोंनि गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनांगोन सोलोंथाइ होनांगोन। आरो सोलोंथाइ लायोब्लासो गियान गियानबो मोनो बिदि ओ गोबां बिदि साख'रि मावनायल' नङा साख्रि बाख्रि मावनायल' नङा गावनि न'खर दैदेननायाव जों गामियारि ओनसोलाव थानायावबो बिदि गियान नांगौ। मानो होनब्ला दिनैनि मुगायाव माब्लाबा समाव जोंनि गुरलाय गुजाय जोंनि समाजफ्राव गुरलाय गुजाय जानाय जेंनाफ्रावबो बेफोरखौ सोर बोस्रांनो हागोन जोंनि सोलोंथाइ गोनां ओ सुबुंफ्रासो बिखौ माने बोस्रांनो हागोन जोंनि जेंनाफोरफोरखो।
औ।
बेखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बेखौ आं साननानै लायो आरोना।
औ नंगौ थारैनो सोलोंथाइया जोंनि मोनसे गोनांथार
अ अ।
औ बेबायदिनो सोलोंथाइनि बेला दा बुंनायसाय नोंथाङा
आं बेखौनो बेखौनो सानबाय। ओ सोलोंथाइया समानै जोङो जोंनि हौवासा हिनजावसानि गेजेराव फारागथि गैयाजासे जोङो ओ सोलोंथाइ लानायखौ गोनां होननानै आं सानो आरोना।
औ साफ्रोमबो बिमाफोरा गावनि फिसाफोरखौ माने गथ' गथायखौ सोलो मा होनगोन हौवासा हिनजावसा बेबायदि जेबो फाराग लायालासे सोलोंथाइ होनाया जोबोद मोजां औ।
औ नंगौ नोंथां उम उम।
औ। बिदिब्ला सोलोंथाइनि गेजेर नोंथांजों दिनै बे बेलासे समाव सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा आं मोनथियैखौ नोंथाङा गुवारै आंनो बेखेवनानै होबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम हामबायसेै।
होमब्ला जोङो एसांखिनियाव दोनथ'बायना।
औ दे नोंथां।
औ दे